खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना?
एसे लासै खोनादों।
नोंथाङा खोनादों ना।
औ एसे गोसा बुंनाय लासै लासै खोनादोंं।
खोनाबायना?
औ हेलौ
हेलौ
हेलौ
खोनादों दा?
औ नोंथांनियाव आं मोनसे सोंलु सोंनो सानदों।
खोनादों दा?
औ दे खोनादों। नोंथाङाबो खोनादों ना?
दे बुंदो औ खोनादों।
औ नोंथांनियाव आं मोनसे सुंलु सोंनि। ओ न
नोंथाङा गोसो बायदियै सोंथि खालामनो हागोन।
औ न'खर माखौ बुङो? नोंथाङा फोरमायनानै हो
न'खरा समाजनि मोनसे गुदि हानजा जों बयबो न'खर दानानै थांनानै थायो न'खर गंसेयाव बयबो बिमा बिफा बिबै बिबौ आदै मादै गासैबो जयै बेखौनो न'खर होननानै बुंनाय जायो।
नंगौ।
नोंथाङा न'नि। खौ एसे फोरमायनानै होबावनो हागोन ना?
औ हागोन। न'खरनि ओंथि होननानै बुङोब्ला। मदद सोमोनदो बिबान हारिमुफोरखौनो बुंनाय जायो मदद हिसाबै जों गोब्राब समाव मदद खालामनाय आरो नोंथांनि जाफुंसारनायखौ फालिग्रा सुबुं सोमोनदो हिसाबैहाय जारिमिन दोरों रावफोरखौ बुंनाय जायो माखासे आरो बिबानफोर दोङो गावजों गाव जोथोन लालायनाय गेदेर गथ' गथाय बिदा फंबाय लोगोसे हारिमुफोरनि बिथिङावबो नुनो मोनो फोरबो जानाय लोंनाय बेसेन सनमान आरो सल'फोरा ज'यै बारलांनाय जर'खायै बर' हारिमुआव नख'रारि सोमोनदो आरो सुबुं माहारिया जोबोद गोरा बैसागु फालिनायनिफ्राय लानानै सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय सिम न'खरा मिरुआव बेखिनिखौनो फोरमायबाय आं नोंथांनो। हेल'
खोनादों ना?
हेल'।
हेल'।
खोनादोंना? नोंथांनाव आं आरो मोनसे सोंथि सोंनो सानदों। खोनादोंना? न'खरा मा मा रोखोमनि थायो नोंथाङा फोरमायनानै होनाय एसे हेल'।
औ। नोंथांनि रावखौ खोनायाखैमोन।
औ न'खरा मा मा रोखोमनि थायो नोंथाङा बेखेवनानै होनाय।
न'खरा मोननै रोखोमनि थायो बेफोर जाबायङ सानगुदि न'खर आरो जथाय न'खर सानगुदि न'खर होननानै बुङोब्ला जाय न'खराव बिमा बिफा आरो बिसोरनि गथ' गथायफोरा थायो बेखौनो सानगुदि न'खर होननानै बुंनाय जायो आरो जथाय न'खरा जाबाय जाय न'खराव बिबै बिबौ बिमा बिफा बिमायं बिमायंजो बिबथै बिमादै आरो बिसोरनि गथ' गथायफोरा थायोब्ला बेखौनो जथाय न'खर होननानै बुंनाय जायो न'खरफोरनि सरासनस्रा राहाफोरखौ नोंथाङा फोरमायनानै होदो।
औ। न'खरनि सरासनस्रा राहाफोर होननानै बुङोब्ला न'खरावहाय ओ बिमा बिफा आरो गथ'फोरा जुलि खानि बिमा बिफा आरो गथ'फोर आबै आबौ बिमा बिफा ओ मामा बिफा मोनसे आसाम आरो भारतनि गोबां बाहागोआव सरासनस्रा ओ बारायनाय न'खर आरो सायख'जानाय न'खरफोर नुनो मोनो बारायनाय न'खर होननानै बुङोब्ला बिब' बिनानाव बिमा बिफा आरो बाहागि बाहागिफोर जायखौ नोंथाङा खाथियाव थायो। सायख'जानाय न'खर होननानै बुङोब्ला आंगो लोगोफोर ओ जाय न'खर बायदि मोनो सायख'जानाय न'खरा गाव आंगो साननाय न'खरखौ माब्लाबा खैफ फोद समाव आरो राहा नागिरा मोनिखौ